हेल'
आदा मा खालामदों?
दं ओरैनो संनानै मोजां खबरालाय।
दे आदाया सोलोंथाइनि बागै मा सानो माने आदाया सोलोंथाइया सुबुंनि जिउआव गोनांथि दं होननानै सानोना?
औ सोलोंथायाइया सुबुंनि जिवयाव गोनांथि दं। माने सोलोंथाइ गैयि मानसिया सिनायथि गैयाखौनो होनजायो आरो माने गावखौहाय। दानि बे आथिखाल मुगायाव आरोना। माने सोलोंथाइ गैयाबा सिनायथिआानो गैया होन जायो माने आइडेन्टि जेबो गैया मानै बेहा सोलोंथाइ गैयाबा।
नंगौ आदा माने सोलोंथाइजों गावनि आथिङाव गसंथानो हायो आरो। गावनि जिउआव जा नांगौ बेखौ मोननो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजों।
मोननो मोननो हायि गियानखौ सोलोंथाइजों मोननो हायो आरो माने।
नंगौ आदा।
समाजावथ' गियान मोनजोबा जाहैबाय।
नंगौ आदा।
बेफोराव मोनैखौ मोनगोन आरो सोलोंथायाव।
नंगौ आदा सोलोंथाइनि गेजेरजों बेफोरखौ मोननो हायो आरो। जेन'बा आथिखलाथ' गोनांथारखा बियो जेबो बुंनो गोनां बाथ्रा नङा आथिखालाव सोलोंथायाइया गोनांखा आरो। गैयाब्ला माने जेब बेबो नङा होनजायो आरो।
औ नंगौ।
सोलोंथाइखौबो माने गोबां रोखोम खोमनो हायो प्राइभेट गभारमेन्तनि दं।
औ बायदिसिना बिदिनो सोलोंथायया माने सोलोंथाया बे दा जों दा बिजाब फरायो बेल' सोलोंथाइ नङा आरो माने।
नंगौ आदा।
बिदिनो बायदिसिना खामानियावबो सोलोंनाय थायो। जिखुन जाया आरो माने मोसानायफ्राय लानानै दामनाय देनाय बायदिसिना जिउ मानि जेसेबां माबा मावनांगौ दं बे सोलोंनायानो गोजा माने सोलोंथाइ गोजा।
नंगौ आदा।
गासैजोंसो मोनसे सोलोंथाइ जायो नालायथो
नंगौ।
आरो सोलोंबासो रोङो नालाय बेखायनो सोलोंथायाइया गोनांथार आरो माने सोलोंथायाइया।
सोलोंथाइखौ प्राइभेट ला लागै सरकारि ना बियो माने जेबो माबा नङा गावनि सायाव दिपेन खालामो आरो गाव मोजां फरायोब्ला बियो प्राइभेट जालागै सरकारा जेबो खोथा फैया गाव मोजां फरायोब्लासो। बेफोर जाफुङो आरो।
बेनो गावनि सायावसो सोनारो आरो गाव जेसेबांखि दाम गोसा फरायसालियानो जाथों मानो खम दामानो जाथों माने गाव नाजाबानो हायो आरो माने। गावनि सायाव सोनारनानै गासिबो
बेनिखायनो गथ'फोरखौबो जों फोरोंनो हानाया मोजां आरो। माने सोलोंथाइ लानो थाखाय खावलायनाय बा बिथोन होनाय बेफोर
मोजां। मोजां सोलोंथाइ लानायबो गावनो मोजां आरो गावनि थाखाय मोजां मोजां सोलोंथाइ लानाययाबो जिउआव एसेबाबो माबा फैयो आरो माने सहाय मोनो।
नंगौ दा। माने सिगांथ' बेबादिनो थांबाय सिगांनि बाथ्राखौ बुंनो गोनां गैला।
सिगां सिगांथ बे थांखाबाय।
नाथाय दा जेरैबायदि कम्पिटिसननि मुगा फैदों बेयाव बयबो सोलोंथाइ लानो हानाया मोजां आरो।
मोजां।
माबा मोनसे खस्थ' खालामनानैब्लाबो सोलोंथाइ लाखानो नांगोन।
औ लाथारनांगौ आरो सोंथायाइखौ।
बेफोरानो नाथाय सोरबा सोरबा हायाबो आरो एसे प्रब्लेम जायो फैसानि थाखाय थेवब्लाबो सरखारि फरायसालिफोरावनो थांनानै जा हायो बेफोरखौ बेब'स्था खालामनांगौ। आरो जोंहा उन जोलै गथ'फोरखौबो बुंनो नांगौ आरो मोजाङै जेनबा सोलोंथाइ लानो मानोना बिसोरनो जागोन फैगौ फैगौ मुगानि माबाफोर आरो। बेनिखायनो सोलोंथायआ गोनांथि। बेबादिनो सानफ्रोमबो बा जे हायो सोलोंनांगौ जि फैयो बे नङा जे बिजाबनिफ्रायल' सोलोंथाइ लागोन बे नङा गुबुनजों रायलाय रायलायनानैबो। ओ गिदिर गिदिर सुबुंफोरजों बिथांमोनजोंबो रायलायनोबो हायो आरो सोलोंथाइ आरजिनो। आदाया सोलोंथाइनि। मा जेनेबा मा मा रोखोमै बुंनो हायो सोलोंथायाइ रोखोम माने जेनेबा सरखारियाबो मोजां आरो प्राइभेटआबो मोजां गावनि दिपेनद खालामो थ' माने ओ आदाया। माबाफोर बुंगोन नामा? सोलोंथाइनि गोनांथि बा सोलोंथाइ लानायजों जोङो इयुनाव मा जानो हायो बेफोरखौ।
सोलोंथाइ लायोबाथ' मोजां आरो सोलोंथाइ आव माने सरखारि साख्रि गभर्नमेन्ट माबा प्राइभेट साख्रि मोनो आरोना नाथाय साख्रिनि थाखायल' सोलोंथाइ लानांगौ बे नङा आरो माने।
नंगौ आदा नों बुंनाया थार बाथ्रा।
आथिखाल मुगायाव जे दा जे गासिबोदि। गोरों जाजोब्बायना बै जे माला जेनेबा आं जेबो रोङा माने।
नंगौ आदा।
होमबालाय आं मोनसे दखानाव थांबाय आरो ना एक्जाम।
नंगौ नंगौ।
मोनसे मेडिसिन बियो माने मेडिसिननि नामखौथ' मिथिया।
नंगौ आदा।
दाथ दखानानियाबो गोरों जाबाय नोंनावसो सोंनिसै मिदिसिना मा बेनिफ्राय बुंगोन पिकसारबोथ' खोन्थानो जेबो गैया बेनाव।
नंगौ‌ आदा।
बिदिनो जानला मोनला बुंनानै जानला मोनला हरबाथ' जानाय नङा नालाय बेनिखायसो खोनथादों। बेखौनो आरो माने।
नंगौ आदा सैथो बेयो।
भिटामिन होनांगौ बुस्थुआव नों, थैनायनि मा होनो फैजन माबा जाबाथ' हो मा होनो थैनायनि होबाथ' जाया ना भिटामिननियाव।
नंगौ आदा।
जुदि एम्फौनियाव भिटामिन ब मा जानो बेलाय?
नंगौ आदा।
बे भिटामिन औ जारला बेखौनो माने सोलोंथाइ गैयै। होनबाथाय बेफोरनो जारलाया गोबां जारला दं।
नंगा दा बेफोरानो आरो सोलोंथाइनि। बिदिन्थिफोरा।
आरो बै मेडिसिनखौ बांद्राय बुरजा एसे। सिवसायना
नंगौ आदा।
थायोना मालाय गावबा गाव। बेखायनो एसे से सोलोंनांगौ आरो बैथ'थे बथल थागोन ना एथल लिरना थाखाजोबो नालाय गासिबो
नंगौ आदा
बा हिन्दीखौनो बुजिया बा रोङा फरायगोन आरो बोरै बुजिगोन दे
नंगौ आदा आरो दायोथ' इंराजिया गोनां थार जाखादों जे बा एसे बायजोआवबा एसे टाउनाव थायोब्ला बेयो गोनांथार आरो
गोनां गोनांआलाय
औ गोबां एसे ओ कमिउनिकेसन खालामनायाव रोङाबा एसे लाजिनाय फैयो आरो बेबायाद
लायजानायाथ' थाखायो एसेयाबो मानसि हिसाबै
थायो आदा अब्लाबो जुदि माने एसेबो रोंथाराबोला रोंथाराब्ला आरो बिसोर जुदि लोगोफोरा रायलायोब्ला इंलिसाव अबोला लाजिहैनाय बेबायदि इनसल्ट खालामजानायफोरा फै आरो बिथिंफोरा
ओ ओय मानसिफोरा इनसार्ट खालामखायो बयबो
ओ नंगौ
गावनि माबो दोननायखाय दोननायखाय गावनि माबायाव आथिं सिङाव
नंगौ बेनिखायनो सोलोंथाइ लानानै जेरावबो बिथिङाव गोरों गोरा जाना थानाया मोजां।
औ जेरैबो आखा फाखा जानांगोन फारसेल' जाबा जाया बेबो
मानसिजों रायलायनाय मोज मोजां आरो गियान होनो हानाय मेल मिथिंफोराव मोजां गियान होनो हानाय बिबुंथि होनो हानाय बेफो फ्रानो मोजां सोलोंथाइनि गुन
बेफोरनो बिदिन्थिफ्रा मोजां सोलोंथाइनि बिदिन्थिफ्रा
नंगौ
गाव लोरोंबाबो नों मोजां सोलोंथाइ लानाय जानो हानाय नङा आरो माने गुबुनखौबो सोलोंलाय फिननो हानांगोन
नंगौ आदा
एडभाइस होनां आरो होनबासो थायनि माबा गोनां होननानै बिदिनि थागोन आरो सिनायथि थागोन
नंगौदा सोलोंनो हानांगोन आरो गावबो रोंना थानांगौ नंगौ। बेबायदिनो सोलोंथाया गोनांथार।
गोनां सोलोंथाया जिवाव।
नंगौ
आरो माबाफोर?
आरो मा होनगोन सोलोंथाइनि अनगायैथ' आस'खान्दायानोखा आरो
नंगौ
सोलोंथाइ लानानै जनानै थाबाय थाबाय थायोब्ला बियो जाया गा-गाज्रि जागोन बियो सोलोंथायाइ लानानै जुदि
जायाथ आरो।
थायो मानोना बेबायाददि नुयो आरो माखासे आबुं सोलोंथाइ लानानै न'यैनो जना थानायखौ ना? थाय बेयो गाज्रि बाथ्रा जा हायो जा रोङो बेखौ समाजाव बा एसे बायजोआव ओ- बेखेवना मोजां।
मोजां
नंगौ
आरोबाव
सोलोंथाइ सोलोंथा थाय होनोब्ला जेनेबा स्कुल फरायसालि बा गोबां ओ- फरायसालिमाफोराव थांनानैल' लानाया बे नङा। गुबुन जायगायाव बो थांनानै लानाया मोजां। एसे बेरायहैनाबो। लानो हायो।
औ बेरायनायाव मोनसे सोलोंथाय।
नंगौ आदा गोरों गोराफोरनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनानै।
आथिलावथ' माने थांनाय ना सेस बिजाबावनो गोरों गोरानि जिखि सल' बा जारिमिन सासे सुबुंनि। मोजां मोजां बिजनेस जाय बिजाब फरायनानैबो सोलोंथाइखौ आरामसे लानो हायो गियान मोननो हायो।
नंगौ आदा बेयो सैथो।
आनथ' बिजाब दिहुनजोब्बायना साफा साफा सुबुंनि गोरों गोरों सुबुंफोरनि।
नोंगौ आदा।
बेफोरखौ फरायाबा आरामसे मोनो आरो माने। जिउआव मा जानो हायो माबोरै मा जाहैयो?
नंगौ
बोरै माबा जाबा बोरै खालामबा बोरै जाहैगोन लास सावो बा जोबनायाव जिउआव मा जाहैनो हायो? बेफोरनि गोबां माने सोमरि लिरनाय थायो आरो माने गांसे बिजाब बा सासे सुबुंनि बिजाब माबायाव। मा होनगोन बेखौ बायदाथायाव औ सुबुं जारिमिन बेयावहाय
नंगौ आदा सुबुं जिउ खौरां बेफोराव माने गोबां माने बिथांमोना मोजां आरो समाजनि गियान होनाय बेफोर बाथ्राफोरखौ मोननाय जायो नालाय। थ' सोलोंथाइ लानानै बेफोरखौ फरायनो हानाया मोजां
मोजां मोजां।
गोबां बिजाब दङ बेसेन गोनां माने सोलोंथाइनि बेसेना सोलोंथाइ गोनां सोलोंथाइ बहरा बेफोरखौ फरायनो फरायनाया मोजां आरो। आरो गावनि जिउनि थाखाय गावनि जिउ खुंनायनि थाखाय
मोजां। ओरैनोथ' बेफोरबायदि बिजाबा बारा गोनांथि गैया माने खामानि गैयाबा आरोना बेफोरखौ माने ओरैनो थास्लायस्लाय
नंगौ आदा।
जेबो खामानि गैयाबा बेफोर नायनांगौ।
नंगौ आदा होमबा जागोन ना आदा।
औ जागोन दे आगै औ दे।